औ औ खोनादों नोंथां।
औ खोनागासिनो आं नोंथां।
औ बिदिब्ला टपिकखौ जागायना हासिगोन दिनै आयदाखौ ।
दे जागोन दे नोंथां।
नोंथाङा जागायग्रोदो।
ओ जागायनाया बेनो नोंथां जेनेबा सावरायनाया नोंथाङासो माने सयाव सावरायनो लुबैदों नैबेखौसो लानानै सावरायगासिनो दं।
ओ जोङोहाय गोदोनिफ्राय दासिमहाव ओ माबायदिहाय जिब जुनार फिसिबोनाया जाबोदों बेखौहाय रायलाय जागोन।
औ नंगौ नंगौ थिगआानो दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ना गुबुन गुबुननि गेजेरावहाय जे बेखौ जों सावरायलायनो। बा जों आं सानो माने बेखौ खालि जों गुबुन बाथ्रा बेलेगनिखौ लाहराबालासिनो जों जोंनि निजिनि सायावनो सावरायनाय गाहामागोन नाम नोंथां?
औ जोङो बर'निखौल'सो रायलायजा हाइ लायलायबा मोजांसिन जागोन।
ओ साबगौ नोंथांनि जि आयदा फारिलानाय बेनि सायावहाय माने एसेबांखिनि रोंगौथि गैयाब्लाबो दा थेवब्लाबो जे जेरैबायदियै आं मोनदांदों नङाबा मिथिदों नङा होनोमबा। बेखिनि खोथाखौनो आङो सावरायलायनोसै नङा होमबा?
औ जागोन दे नोंथां।
गाहायै गुबै मेन खोथाया बेनो जेनेबा जों बुंनो थाङोब्ला दाउ, अमा, बोरमा जिब जुनार फिसिनाय नङा होमबा? आ जेरबायदि जों जिब-जुनारखौनो होनदों गोदोनि दिनावहाय जोङो माने दाउ-अमा फिसिनानै जिब-जुनार फिसिनानै जोंनि हारिया गोबांथार आ देरबोदों आरो सोलिबोदोंबो। दा बे हिसाबै नै दिनैसिम जोंनि गेजेरावहाय नायोब्ला जों नुनो मोनो बै दाउ-अमा, मि-जुनार, दाउ-अमा फिसिनाय बैफोरो मोनसे मोनसे फालांगियारि महरै जोङो माने बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो । दा गोदोनि दिनावहाय जोङो दाउ, अमा, बोरमाखौ जेरै जों मोसौ फिसियोमोन नङा होमबा? मोसौखौ जोङो आबाद मावनो थाखाय ओ बाहायनाय जायोमोन जेरै जोङो मोसौजों जोङो हालेवनाय जायोमोन नङा होनबा? आरो बेफोरबायदिनो जोङो मोसौनि फ्राय आरोबाव जों मोसौ गाय फिसिनानै बेनिफ्रायनो जोङो फिसा आरजिहोनानै जोङो गोबांथार आ मोसौखौ फेहेरनानै थिग बेफोरबायदिनो आ हालेवनो आरो आरो जुदि दामब्रि-दामब्रा बेफोरबायदि जायोब्ला जों बेफोरखौ माने बांहो-बांहोनो
औ ।
बांलांनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो खिन्थु आथिखालावहाय जोंनाव दा न'खरसेयावहाय आ सोरनावबा फ्राय गैयाखौनो जों बुंजानो हायोसै नङा होमबा? जों आ थिखालावहाय बेफोरखौ माने टटेलि जोङो नारगारनायखौ जों नुनो मोनो थ' बेफोरनो अ-अलरेडि चन्जेसआ दा आरोबाव जोङो बुंनो थाङोब्ला ओरैनो जोङो दा गुबैयै जोंनि बर' माहारिया गोदोनिफ्रायनो जोंनि पर'मपरा मथै दाउ-अमा फिसिनानै जों जा बोयो रायजो खुंबोदों नङा होनबा?
औ ।
दाउ-अमा फिसिनानै ओ रायजो जाबोनाय मुन उदेस्व'आनो जाहैदोंमोन मा जोंना गोदोनि आबै-आबौमोन बा आजै-आजौमोननि साननाया दाउ-अमा फिसिनायनि गुबै खार'ना बेखौ जोङो दाउखौ न'आवनो जानो अमाखौबो जों न'आवनो जानो नैबे मोनसे थांखिजों जोङो दाउ-अमाखौ फिसियोमोन । थ' बेजों लोगोसे आरोबाव मा मोनसे सानोमोन जे जों जानानै जिफोर आग्लायनाय आदार मुवा नङा होमबा बैफोरखौ जोङो ओरैनो गारस्लायस्लाय जाहाथे दाउ-अमाफोराबो जानानै बेजोंनो देरो नङा होमबा?
औ औ ।
खिजों जोङो दाउ-अमाखौ फिनाय जायोमोन आरो गोदोनि मानसिफ्रा । खिन्थु आथि खालाव बैखौ नायहरोब्ला दा बैफोरनि टटेलि उल्था आरो चेन्स दा दाउ-अमाखौ फिसिनाया आथिखालावहाय जोंनि बर' माहारियाव बेखौ मोनसे फालांगि बा बेफारि बेखौ बिजिनेस महरै जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो । आथिखालाव नों जों दिनै ओ दाउ मासेखौ फिसिला अमा मासेखौ फिसिलि नङा होमबा? गोबांथार आ दाउ फोरखौबो जोङो जौनि गोजौआव हाय जोङो फिसिसै अमाफोरखौबो जोङो बिदिनो मासेनि गोजौ बिदिनो दसथा बिसथा गाहाम जों सोराव फिसिनायखौ नुनो मोनो दा थेवब्लाबो जोंनि गंफ्रोमबो न'खरावनो दाउ अमाफोरा थायोखौनो जों बुंजायो ।
औ औ ।
बै दाव अमा फिसिनाय आदब खायदा नैबेफोरो माने टटेलि चेन्ज जाफैबाय आरो दा जोंनि बर' माहारिफ्राबो साननो हानाय आ रोंगौथिया बांबाय दा जाउनाव दिनै आ माफा मानैल' दाउ फिसिनायनि गेजेरजों जों मा जानो दा फिसिबाय जिहेथुनिखि जों माने बिनिफ्राय माबा मोनसे मोननो हानाय बा रां आरजिनो हानाय नङा होमबा? जायजों जोङो जोंनि न' न'खरखौ जोङो सुंथानो हागोन सोलिलांनो हागोन नैबे मोनसे थांखिजों जोङो दा आवगायसै आरो दा जाउनाव दिनै सोरबा सोरबा गोबांथारा नंजोबाबाबो एरिया लायै एरिया साफा सानै दाउनि फार्म बानायसै बसै अमानि फार्म बानायनोसै बोरमानि फार्म बानायसै नङा हबा मोसौनि फार्म बानायसै दा आथिखालावहाय जोङो मोसौ फिसिनानैबो जों गोबां लाख लाख रां आरजिनो हायो मोसौनि गेजेरजों ज जोङो मोसौ फिसिनानै गाइखेर फाननो हायो हायो नङा होमबा बैनिफ्राय ओंखारनाय जि गोबोरखि खि बेफोरखौबो जोङो फाननानै रां आरजिनो हायो थिग बेफोरबायदिनो जोङो बोरमा फिसिनायनि गेजेरजोंबो जोङो बोरमाखौ जों फानहरनायनि गेजेरजों गोबां लाख लाख रां आरजिनो हायो दाउ फिसिनायनि गेजेरजों जोङो गोबांथार दाउ फिसिनानैबो जों रां आरजिनो हायो गोबांथार अमा फिसिनायनि गेजेरजोंबो जों माने अमानि गेजेरजों रां आरजिनो हायो आरो दा बेफोरो टटेलि चन्जेस जाफैदों होनना बुङोब्ला जोङो बेखौ मा मोनसे गोदान दिनैनि आदब जि सानखांथनि गोदान रोंगौथि मोननाय नङा होमबा बैफोरनि गेजेरजों बे टटेलि चेन्ज जादों आरो दा बुंनो थाङोब्ला जोङो गुबैयै गोदो आरो दा बेयावहाय माने गोबां फारागथि दङ गोबां सोलायनाय फैबाय आरो दा बेखायनो नो आंनि मोनदांनायाव आंनि बुजिनायावहाय माने गोदो माने रांखान्थिखौ गोनांथि दं होननानै सानाखैमोन जाउनाव माने दाउ अमा फिसिनायनि गोनांथिखौबो गोनांथार दं होननानै सानाखैमोन दा जाउनावहाय नै दिनैनि जि जोंनि यां जेनेरेसननि माबा गोदान मुगायावहाय दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजोंबो जोङो जों गावखौ औ दैदेनलांनो हायो न'खरखौ सालायलांनो हायो नै बे खोथाखौ बुजिनानै आथिखालाव दाउ अमाखौबो माने मेेनडेट'रि द्राय नंद्रायाब्लाबो जास्ट बैनिफ्राय जों माखासे खरसा फाथिफोरखौ ओंखारहो हायो बा मोनो नङा हबा माखासे रां आरजिनो हागोन नैबे मोनसे सानखांथाइनि गेजेरजों दा सोलिनायखौ नुनो मोनो आरो दा गोबांथार न'खरफोरनि गेजेरावबो जों नुनो मोनो जों आंनि थनखिनि मोनसे एक्सपेक्टेसन खालामलायनायनि गेजेरजों आरोना आ जे आङो फैगौ नेक् एक् बोसोरावहाय आं दाउ बा बोरमा अमा फिसिनायनि गेजेरजों आं बिदि बिदि खालामगोन बिदि लाहैगोन बा आंनि गथ' गथायखौ आङो आमुगाव दोनहरगोन फोरोंनो मोजां इडुकेटेद होनो थाखाय नङा होमबा बा आं न'खरखौ बिदि खालामनो आं बि बिदिसिम बिदि खालामगोन नैबे मोन थार खिखौ लानायखौबो जों नुनो मोनबावसै आरो माने आथिखालावहाय बेफोर बेफोरोथ ईलिसेनसेम फैबाय आरो गोदोनिजों दानिजों बहुद दिडफारेन्स थ' आंनि मोनदांनाययाव बेखिनियानो दा नोंथांनि साइडनिफ्रायसो बा नोंथांनि फालरनिफ्राय सो मा बुजिदों मा मोनथिदोंबा नोंथांनि मत मथे माबायदि गोदोनिफ्रायनो दासिम जोंनि बर' हारियावहाय दाउ अमा फिसिनायनि गुबै जाहोना मा बे ओमफाय आं माने नोंथांनिफ्राय मिथिनो फिन लुबैबावबाय आरो।
औ दा नोंथाङानो बुंनाय बायदि आगोलावहाय जोङो ओ मोनसे जानाय जानायखौल'सो नायनानै माने न'आवहाय आलासि फैयोब्ला जोंहा माबाफोर ओ फुजा फाथाल बा फोरबोफोर जायोब्ला जों जानो थाखाय जोङो अमा दाउ बो फिसियोमोन नोंगौ। ओ आथिखालाव नाथाय रां खान्थिखौ बा गावनि मुलामफाखौ नायनानै गावनि न'खर सुंस'नायखौ नायनानै जोङो दाउ अमा फिसियो ओ माने जेरै जोङो थाइसे मोनगौबा बा थाइनै मोनगौबा बा जोंनि न'खर सालायनायाव मदद जागोन बेखौ नायनानै जोङो आथिखालाव दाउ अमा फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो। दा बे हिसाबै जोङो जोङो ओ दाउ अमाल' नङा हांसोफोर फिसियोना बोरमा औ। बेनि अनगायैबो जोङो फिसिबावो आरो ओ माबा माबि बेबायदि जुनार अ जेरै एन्जरफोरखौबो खायफा खायफाया फिसियो दानिया। एनजर, सेसा फोर खौबो फिसियो। बेबायदि फिसियो आरो हांसो फोर खौ बोथ' गोबां फार्म खालामो दाना। हांसोफोरनिफ्रायबो जोङो बिदै मोनो हांसो फोरनि बिदै फोरखौ फानोब्ला जोंहा बेसेन दं ओ बाजाराव बेनि बेसे ना गोबां। हांसो बिदै दैसे बा औ जरासेयावनो ओ ओ थाम जि गाहाम हांसो बिदैनि दामा। आरो हांसोनि दामाबोथ' बुरजा। ओ उजान लानानै बेखौ हांसोनि बेसेनखौ हमनाय जायो। दा बेबायदिनो मोस सौ दा मोसौनिफ्रायबोथ' जों गाइखेर मोननो हायो नोंथाङानो बुंदों मोस मोसौनि गाइखेरनिफ्राय गोबां रोखोमनि ओ जोङो जाग्रा मुवा बेसादबो बानायनो हायो जेरै जोङो मिस्थि, पनिर बेफोर। बानायनो हायो घिउ आरो जोङो गाइखेर गोखै गाइखेर दाखा बानायनानै जों गरम समावहाय जानो हायो। दा मोसौफोरखौ जोङो ओ बेफोरबायदि थांखिखौ लानानै जोङो फिसियोमोन आरो । गोदोनि दिनावहाय आथिखालावथ दा मोसौखौ फालांगि खालामसो ओ फिसिसै दानि जुगावहाय गोबां मोसौ फाननानैबो जोङो लाख लाख रां खामायनो हायो मोसौनि बेसेनाथ गोबां जराहै फाननानै हालुवा मोसौ खालामनानै फाननो हायो बा दामब्रा जरासे खालामनानै फाननो हायोब्ला जोंहा मोसौनि बेसेना गोबां आरो दा बिदिनो आथिखालावथ हालेवनाय जाला थेवब्लाबो जोङो मोसौखौ फालांगि खालामनाय हिसाबाव बा मोसौ गायनिफ्राय गाइखेर मोननाय थांखि जोङो मोसौ खौ फिसियो गोबां जायगाफोरावनो बाथोन खालामनानै बाथोन होना मोसौनि फारामखौ बाथोन खालामनानै जोङो ओ मोसौ फिसियो मोसौनो होनो थाखाय थाखाय जोङो माखासे दानाफोरबो होयो मोसौनो होनो गांसोनि थाखाय मोनसे जायगा गुवार जायगा लानानै बेवहाय मोसौनि गांसोखौ ओ बारायहोनो थाखाय माखासे मुलिफोरबो होयो । बेगरफोर फोनानै होयो बेखौ हानानै जोङो मोस सौफोरखौ फिसिनाय जायो आरो मोसौफोरखौ जोङो बुरजा जोहै फिसियोब्ला बिदिनो दुब्लिफोराव हैनाय जाया आगोलावसो मोसौ बुरजा थायनायाव लावखारफोर थायोमोन आथिखालाव लावखार गैला बेनि थाखायनो ओ मोसौ बाथोन खालामनानै जों गांसोखौ नआवनो हानानै होयो आरो। मोसौ नायग्रा मानसि थाखायो लाखियो जोङो बेनि उनावहाय दा मोसौनिफ्रायथ गोबां गाइखेर मोनो बेखौ जोङो ओ माखासे मोसौनिफ्राय ओ गाइखेरनि ओमफ्राय दिहुनो मुवा बेसाद अ मुवा बेसाद जाग्रा लोंग्रा जानाय ओ बानायो आरो। दा इदिनो बोरमाफोर बोरमाफोर खौबो जोङो बुरजाय खासि खालामनानै दोनबा जोङो बोरमाफोरनिफ्राय गोबां रां मोननो हायो । ओ दा बोरमाया जोंनिया फिसा फिनला ओ एसे नै थाइसे थाइनैल रां मोना बुरजायैनो मोनो। जोङो मानसिफोरा मालाबा दाहार दुहार लानानै सोलिनांगौ जायो बेफोरखौ जोङो सुखनो थाखाय ओ समाव जोङो बोरमा दाउ अमा फाननानै जोङो ओ रां खौबा सुखनो हायो बेबायदि आरो।
औ नंगौ नंगौ ।
दा आथिखालाव आरो बर आइजोफोरा बेफोराव गोबां मुखुब जानानै दङ ओ रां खामायनायनि बेलायाव गावनि फिसा फिसौखौ मोजां फोरोंनो बा फरायहोनो गोजानाव फरायनो थाखाय ओ बे फिसानि लाइफखौ ओम मोजाङै दानो जिउखौ मोजाङै दाना होनो थाखाय बिनि नांगौथि जानायफोरखौ गोनांथि जानायफोरखौ सुफुंना होनो थाखाय बिमाफोरा गोबां नाजायो आरो । दा बेफोरबायदिखौ आथिखालाव नुनो मोनो बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ नोसै नामा नोंथां?
औ दे जागोन दे नोंथां ।
औ दे ।
औ दे ।